अ खुलुमबाय नोंथां।
द'
हेल'।
अ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायथि
नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायथि जासिहरबाय।
मा खालामदो नोंथाङा?
आं जोगोनार बिजौ मैगं सायगासिनो दासान्दि।
अ बहा मोननाय जोगोनार बिजौखौ?
अ लोगो सासेया लाबोदोंमोन।
आतसा बे न'निनो ना?
औ न'निनोनो दुब्लियाव फोनायमोन। फिथाइ जानो थाखाय ओमफ्राय बिजौखौ खाना लाबोदों नो
अ अ ना मा साय गासिनो? अ जोगोनार माबा अ जोगोनार बिबारनि बे बिबारखौबो खायसेया माबा माबि बानायना जायो नामाथाय?
औ जोगोनार बिबारखौ दावदैजों एवनानै जानाय खोनादों आङो।
औ आरो माबा पक'राफोरबो बानायनानै जायो औ।
दे आं नोंथांनाव माबा मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों?
औ देलाय बुंलाय।
नोंथांमोननिथिं बैसागो फोरबोखौ मा बारै फालिनाय जायो?
आतसा जोंनि जे जोबोर मोजां माने रंजाथाइफोरबो बेयो। बे बैसागो खालि उम बैसागोआवहाय जोंना गिबियै उम माने गिबि सानखालि बैसागो नि गिबि सानखालि ओ मोसौ मोसौ थिखैनाय जायोमोन नामाथाय जोंना ना?
ओहो बैसा
बैसागोआवनो अ बे बैसागो सानखालिनो जोंना गिबियावहाय मोसौ मैसो माने बैसागुआवथ' मोनथाम रोखोमनि जायो। जोंना मोसौ बैसागु मानसि बैसागु ओमफ्राय बिदिनो दं। यो आरो। मोसौ बैसागु खालि जोंना फुङावनो माने मोसौफोरखौ। माने गोसोम गोसोम दागो होनाय जायो बेजों लोगोसे आरो थाराय बिजौ थायो आरोमफ्राय बायदि रोखोमनि थायो ओमफ्राय लाव फान्थाव हालदै बेफोरनि माने मोसौनो माला गानहोनाय जायो बे खालि मोसौफोरखौ थुखैयो आरोबाव अ बिदिनो नेक्स्ट खालि आरो मानसि बैसागु बेखालि माने जोंना गिबियावहाय बिदिनो मन्दिरफोराव माने फुजा होनाय जायो बेहाले ओमफ्राय आरो बेजोंनो लोगोसे ज बेवहाय गासैबो बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला ज' जाजोबो ओमफ्राय गोदोरफोरखौ माने सनमान लायो आरो उन्दैफोरो ओ गोदोरनि सनमान लायो आमफाय गोदोरफोरा आरो उन्दैफोरनि माने बिदिनो माने बोर सारस्रियो बेनिफ्रायथ' जोंना बैसाग गु होनोब्ला गासिबो रंजा बाजा रंज जायो बेबायदिनो जोंहा बे सानखालि गामि गामि बिदिनो मागियो बैसााग गोमागियो ज' ज'नो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला सिख्ला जोंनि बर'नि दामग्रा आगजु दंखायो नालाय। खाम सिफुं सेरजा जथा खरखा आरो दानिया जोंना मोनसे दाजाब देरफादों मा गंगोना बे गंगोनाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनिया माने बाहायबोदोंमोन नाथाय मोनसे समाव बेखौ गुबुन हारियासो जोंखे लानो हमबाय ओमफ्राय थाङै थाङै माने बे जोंनि गोदोनिफ्रायनो बाहायजाखानाय दामजु नालाय दा बेखौ माने आजावनो हमफिनबाय आरो बर'फोरा ओ बेयो जोबोर मोजां बाथ्रा ओमफ्राय बिदिनो ओ आ। बैसागुआवहाय आरो ओ गाननाय जोमनाया मोनसे एखे रोखोमनि जायो जेरै बेबायदि बर'फोरा गोमो दख'ना गानो आरो गोजा ब्लाउस आरो गोजा रेगे रेगां आर'नाइ उम आरो बेजों लोगोसे। से ओ हौवासाफोरनिया गोथां गामसा। आरो गुफुर सला ओमफ्राय बेजों लोगोसे आर'नाइ बेफोर थायो बिदिनो गाजा गोमजायै माने ओ न'खर नख न'खर थांनानै गामि गामि माने बिदिनो बैसागु मोसायो बा रंजायो खुसि खुसियो आरो बेदि खालिनो ओ माने उम मोसौ बैसागु खालिथ' जोंना। गोखा गोखै जानाय दोनखायो बेसेंबा एक्स'। एकस' बेसेबांबासो बिदिनो गोखा गोखै जानाय! थाङो बेसिनखालि ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं माबायदि
औ जोंनिथिंबो इदिनो बैसागोनि से थारिखनि सिगाङावहाय मोसौ थुखैनाय फोरबो जाग्रोयो जायखौ जोङो मोसौ सौनि बैसागो होनना बुंनाय जायो आरो।
औ।
बे सानखालि मोसौ थुखैनो थाखाय लाव फान्थाव बेफोरबायदि हानानै माबा मोनसे सौराय ओ सौरायबो एवनानै लायो ओमफ्राय बेखौ जोङो मोसौ मोसौ थुखैनो लाङो आरो दुब्लि मोसौ थुखैनाय समाव आरो जोङो मोनसे सल' खननाय जायो।
ओ ओम।
बेसन जादों लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हान जा जा बेफोरबायदि सल' खननानै मोसौ थुखैनो लांनाय जायो आरो।
औ।
ओमफफ्राय बेनि उनाव मोसौखौ थुखैयो दंग'आव बेफोरखौ लावफोरखौ सारै सारै लांनानै औ ओमफ्राय बेनि उनाव मानसि बैसागो फैबाय अखानायै से थारिख ओमफ्राय बे से थारिकाव जोङो मा होनो ओ फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां गाव गावनि बिमा बा बिफानि सिगां माबायाव आथिङाव खुलुमग्रोयो। बेनि उनाव मन्दिराव खुलुमसिगोन। मन्दिर माने बाथौआव जोंनिया बाथौ नालाय औ। बेनिफ्राय उम बिनिफ्राय बेदिनखालिनो गामियावबो गामिफोरावबो बेफोरबायदिनो फोर्बो खुंनाय जायो आरोना जोंनि गामियाव ओ मा होनो जेनबा रायजो गामिनि रायजोफोरा रायज जोंनि न'आव जमा जालायनानै गेदेर उन्दै मान सनमान दालायनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोंनि गामियाव बिदिनो खेला होयो।
औ ओरैनो मा मा खेला होयो बैसागुआवहाय?
औ खारनाय खेला हैयो औ जोंनिथिं खारनाय बारनाय बे बेफोरबायदि खेललाायो गथ' उन्दै उन्दै फोरनो बिस्कुट जानाय सक्लेट जानाय बिदि बेनिफ्रायो गामिनि रायजो रायजोफोरा सोरबा गोसो जायोबाथाय बे हांसो देरनानै बे हांसो खेलाखौ होदेरना होयो आरो।
माने माने इन्टारेस्ट नाङो आरोना बेसे बैसागो टाइमाव बेबायदि खेला मोनबाथाय हांसोनि खेलाखौथ' माने गुबुन नांगौ माने म मबाइलफोरावसो नुबोदों उमफ्राय जोंनियावहाय बे जाया। जोंनिया माने बाथौ फुजा टाइमावसो बेखौ फालियो माने बेखौ माने मुवाफोरखौ होनाय जायो।
बेनि उनाव आरो जोंनिया बेनि उनाव आरो जोंनिया सेंग्रा सिख सिख्ला बोराइ बुरै गासैबो मोसानो ओंखारलायो आरो गामि गामि ओमफ्राय गामि गामि बिदि बिदिनो मोसाहैयो खाम जथा सिफुं सेरजा लालायनानै गासैबो सेंग्रा सिख्ला गोमो गोथां रेगे रेगा बेफोरबायदि दख दख'ना फालि गाननानै मोसानो ओंखारलाङो आरो न' न' गामियाव ओमफ्राय बिदिनो
आरो जोंना मोसानायाथ' मा होनो गावबा गाव जोंना माने मेथाइ सुजुनाय दोनखायो गोदोनि फ्रायनो माने जोंना खुगा मेथाइफोरा थाखायो खुगा मेथाइजों माने रोजाबै रोजाबै माने बैसागुखौ बांद्राय माने रंजा होसिननाय जायो आरो। माने गोदोनिफ्रायनो जोंना लिरबोनाय खुगा मेथाइ दंखायो। आरो दाबो बेजों माने गोदान गोदान सरजाब
औ।
नोंथाङाबो मोसायो ना?
ना हो
नोंथाङाबो मोसायो ना?
ओरैनो गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरजों ओंखारलांफायो बिदिनो गेजेर गेजेर मोसाना होयो। जमा जमासो मोसायो।
जमा जमा उम उम जोंबो मोसायो बिदिनो जमा जमा ने सेंग्रा सिख्ला ओरैनो ज' ओंखारलायनानै ओमफाय आरोबाव माने बैसागुनि बागैनो होनो जेनेबा गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागुआव माबाफोर फाराग नोंथाङा नुदों नामा
फारागाथ' नुनो मोननायानो जादों गोदोनियाव जों बांसिनानो जेनेबा जोंफोरनि गामियाव बेफोरबायदि बिदि जाथावाखै बांसिनानो गोदो जों खाम जथा लानानै ओंखारलाङोमोन नालाय मोसानो खिन्थु दानि मानसि मानसिफोरखौ नुनो मोनो जे जोङो डिजे बक्स लानानै खारो मोसानो आरो बैसागोनि नामाव मानसिफोर फोर गोबां जौ लोंसोनानै गोलैसोना थानाय बेफोर बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो
गोदो हाय माने बैसागु मोजां ज बैसागु मनो थाङोब्ला नखर नखर इदिनो माने हरनाय जायोमोन आरो लोगोसे मान बाउनाय जायोन माने गय फाथै लानानै बिदिनो मान बावोमोन खिन्थु दानि मुगायाव एसे सोलायबोनो हमदों माने जेसेबां हायो माने खम समनि गेजेरजों माने मोसानायखौ नायदों माने टेक्नलजिया जौगाबाय नालाय बेखायनो मानो आरो देग लानानै मोसायो बिदिनो आरो मोनसे माने माने साफा सानैल'सो जानानै बिदिनो माने बक्स लानानै मोसानाय नुबोनो मोनदों आरो माने गोदोहाय जेरैबायदि ज' ज' मोसायोमोन गामि गंसे लोगो नांनानै ज' ज' मागियोमोन गामि गामिहाय ओमफफ्राय दा बिदिखौ नुनो थांदला माने गुब गामा गामिनिफोराबो माने मोनसे गामिनिब्लाबो माने साफा सानै बिदिनो माने ज ज फैनानै बिदिनो मोसायो देग दामो इदि आरो
बिदि आरो खायसेया बैसागोनि नामाव जे न'खर न'खर थांनानै जौ मागि हैैयो बेफोरो ओ बिराद गाज्रि आरोना उम उम
आरोबाव बिदिनो बैसागो होनोब्ला जोंना माने बैसागोनि आगोल आगोलनो जोंना माने गोसोआव मोनसे रंजानाय फैयो नङा होमबा आरो बे बैसागु फोरबोआव ओ बैसागु फोरबोआव बांसिन सिं जोंनानो फेस्टिभेल जाबाथाय माने फांसन ओरै थायो
औ थायो जोंनियावबो थायो
औ रोजाबनाय मोसानाय बिदिनो कम्पिटिसनफोर बाहायो औ खेलाफोरनि कम्पिटिसन बाहायो ओं ओं आरो रोजाबगिरिबोथ' लाबोखायो
ओ रोजाब गामिनि गथ' गथायाबो रोजाबनो थाखाय मोसानो थाखाय
औ गावनि माने रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय खाबु मोनो आरो बेवहाय मोजां जोबोर मोजां नाङो बैसागु होनब्लाथाय गोसोआ माने बैसागुनि आगु बैसागु होनब्लानो माने एकदम माने रंजाखांबाय थायो आरोना नोंथाङ
बारसिगोन
औ दे होमबा बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांस रायलायना